हेल' हेल' खोनादों ना नोंथां? हेलौ। हेलौ।
हेलौ
औ खोनादों
आंनि रावखौ खो
थाब थाबाय थादों माथो नोंना रावा
थाबथाबाय थादों
जानोबा मानो बेबायदि जायो बाहेराव दा‌ खोनाबाय जानोबा थाय खोनादोंना आदा
नेटा
नेटाथ' साबो दंनाया दा मोजां खोनाबाय आंनि खोनादों ओंखाम जाखांबाय नामा ओमफाय
ओ बबेबा समाव माने नेदआ फुलनांबाबो बिजि जानाहोयो सारभारा।
औ बेनोथ रालायजासिगोन नामा जाखांथ'वा बेनो दासो संबाय दंङो जोंहा।
अ-अ आंहा जाखांबाय जाखांनानै उन्दुनो लाबाय।
हा
मादोबा जाखो होनदो।
मबाइलखो गोजानाव दोना रायलायदों नामा माथो गोजानावसो खोनाबाय।
उम गोजानाव दोनाखै आङो लादों खोमायावनो लादों ओरैजाय।
अ गोजानाव खोनादों खोनाबाय।
अ-अ माजों जादों होनदों आं।
जोङो ना दालिजों खुमब्रामोन। ओमफ्राय अमा बेदर भाजि।
अ
ओमफ्राय नोंथांजों मोननैसो टपिक सावरायनोसै ना।
अ औ जायो।
औ आंनिफ्राय नोंथांनाव नोंथांखोनो आं माखासे सोंथि दिखांनानै नोंथांखोनो फोरमायनोहोग्रोनोसै आं जेनेबा ना।
औ जायो।
जागोना नोंथां?
जायो-जायो।
उम जा हायो फोरमायनानो जाबाय आरो ना। उम जोंनि समाजाव जोंनि जिनाखि मिथिंगायारि ओनसोलफ्राव जिथुनाखि सुबुं सुबुंफोर थायो नङा होनब्ला?
उम।
बे सुबुंफोरनि गेजेराव जोंना मा खासे ओ आ मा होनो बेखौ ओ हाग्रा बंग्रा एबा माखासे ओ न'आवनो थानाय जेनेबा ओ माखासे मा होनो इखौ फुल एबा बिबार न'आव जोङो गायनो ओ गायनानै दोनोना बैफोर फोरनिफ्राइ जोंमा माखासे ओ मेडिसिन एबा मुलि बुथुमनाय जायोना माखासे जोङो। गावारि फाहामथायनि थाखाय लायो नङा होमब्ला? बेफोरखो माने जोङो सयेर खालामो जोङो बोरैबा बोरैबि खालामनानै जेनेबा बैफोरनि सायाव जेने बा मोननैसो बिफांफोरजों लोगोसे मा-मा बेफोर बिफांफोरा मा-मा ओ जेनेबा जोंनि देहानि मा मायाव जेनेबा खाथिगोन। मा-मा जेनेबा फाहामनायाव जोङो बे फोरखौ बाहायो बेखौ मोननैसो फोरमायनो हागोन नामा दे?
औ उम। नायोबा जो औ मिथिंगाजों खालामनो मिथिंगाजों गोरोबनानै थानो मोजां मोनो। खाथिनि हाजो बेफोरबादि जाइगायाव थायोबा जोंहा जाहाथे जोंहा माने जा बै समाव रांखावरि गैयामोन ओमफ्राय गावनि देहायाव जानाय लोमजानाय साजानायनि जाबै गाराय खुजानाय बेफोरबायदिखौ माने फाहामनो थाखाय गोबां लाइफांनि फेनना बा मिथिंगानि मोननाय मुलिखौनो बिसोरो बाहायोमोन बेबायदिनो जोङो सरासनस्रा जाबा जोङो बाहेरायाव थानाय बा जोंनि न'आनो जों मोननाय जोङो बेबायदिनो लोंजा गगा मोननाय गुजुनाय बेबायदि जाहोबाथाय जोंनिया बे जारियाथ' जों मोननै मोनथाम जाद दंना बेबायदिनो जोंनिया जारि फिसा आरो जारि फिसाबानो जों
औ औ औ।
फिसा गिदिर बिदि फिसा बेयावहाय राखां राखां जायो। फोथायो आरो बेबादिनो गोजोन बेखौनो खारै होननानै फोथायो।
औ।
बेबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंबो जायो आंबो जाखांबाय आरो जाबाय थायो आरो। बेबायदि जोङो लोमजानाय साजानाय बेबादिनो जोङो बै देहा मोजाङाव अब्लाबो जोङो मास मोनसेयाव बेखौ खनसे बेफोरबायदि जोङो लोंनो हायो आरो माने।
औ।
बेखौ लोंथारनांगौ आरो जों मालाबा उदै सायो मालाबा खिनाय जायो बेफोरबायदियावबो जोङो ओरैनो सानफ्रामबो बिलाइ जायो आरो मोनसे आरो दं खिफि बेन्दों बेखौहाय जोङो एवनानै जानो हायो औ। बेखौ जोङो ओरैनो नायोबाथाय बा दाङोबाथाय जोङो बेखौ जानो हानाय नङा बेबायदि सानो हागौ आरो। खिन्थु बेयो संबाथाय गोथाव ओरैबायदि मिलौवो आरो जाय खनसे जादावो बेयो माने बेखौ गोथाव आरो बे मैगङाहाय। औ बेनि आरो मा होनो बेखौ बसिगिर बिबार बसिगिर बिलाइ आरो बिबार मोनैबो जोंनि थाखाय मुलि जेरैहाय जोंनाव मोदोमावहाय बिगुरआ माननाय जायो रुनानै दुगैनो हायो जेरैहाय बेजों बासिगिर मोननै जाथ थायोना गोजा आरो गुफुर बे मोननैखौबो होबाय बेनि उनावहाय आरोबाव जोङो निम बिलाइ होनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जों मोखोना बिलाइ होनो हायो। बेखौ जोङो रुनानैहाय ओ ग्लब ग्लब गोदौहोनानै बिदै दिहुन्नानै बेखौ गुसुजों लगायनानै दुगैनांगौ आरो हेलाबा जोंनि मोदोमनि माननाया खारो आरो हामो नो बेबायदि बाहायबोदों बेखौहाय आरो बेराम दंबावो जायखौ होनो खुरु बेबो बिगुरावहाय जायो। बे खुरुवा जायोब्ला जोङो मोनसे मुलि बाहायो बेयो मानबाय थायो नालाय बेखौहाय बे थुलनसि गैया होमबा थुलुनसिखौ जों बे थुलुनसिखौ जोङो सं ख्रि होनानै बेयाव बे खुरु आव बे हुनांगौ आरो हेनाखौ बियो ओ हुनांगौ आरो बे अ जेनेबा आरो थुलुनसि जोंनि थाखाय खुरु खुरुयाव खुरु जानानै जे मानो बेयावहाय आरो अरबाबो जोङो बे थुुलुनसिखौ जेब्ला गुजुनाय जायो जेलाबा जोङो बेरेमोदैजों लोंनाय जायो औ बेबायदिमोन आरो दाबो बाहायबाय दं बेफोरखौहाय बेबायदिनो जोङो गोबां मुलिफोर मोननो हायो जोङो जेरैहाय हा दङ बै पात गाजाखौ जोङो दाथ' ओरैबायदि सबनावबो माने गासैनावबो जाबाय दङ होनजायो बे अन्थाय जानाय
औ सिथावना औ
बे ओमफ्राय जानायावहाय जोङो मोनसे मुलि बाहायबाय दङ गामिनि सुबुंफोरा जे मा होननानै औ फात गाजा होन्नाय बिलाइखौ बेफोर जायो आरो माने फांसे मोनसे गांसे बिलायानो बिराद बुरजा माने बिफां जायो आरो गारनानै दोनोब्ला। बेखौहाय लोंङोबाथाय औ बे अन्थाया औ माने गलाङो जाहैबाय बिखौ जोङो माब्रै औ औ बेखौ जोंहा माब्रै लोङो होनोबाथाय नि टेस्टा माने मोननै जाहैदों सान्दुं ओंखार नै लोङो बाथाय दै बादि
लांदां
आरो जेब्ला सान्दुङा ओंखारबाय होनाबानो दोना बे बे फात गाजानि बिदैया खैरोम दैरोम जायो होननानै
औ औ
आङो लोंफेराखै औ खिनथु बेबायदि लोंग्रा फोरा आंनो खिनथादों आरो बेयाव जोंनि खोथायानो जाहैदों फातगाजायाव जोंनि बेयाव थांदोंमोन बुजिया मानो होनोबा
औ
जेराव एसे थाबानो बियो फांसे बिफां रज'यो। माब्लाबाबो हमनाङा बिनि बिदैखौल' लोंनांगौ आरो। नोंथा मा मा मोनथिगौ एसे फोरमायदो।
ए नोंथां नों आं मिथिनायाथ' आं जा मिथियो नोंबो बेखौनो मिथि जोबायानो ओ फोरमायजोबखानाय बायदियानो जाबाय ओरैनो सिम्पोल
औ ओरैनो औ औ औ
औ
आथिं आखाइ सानायफोरा माबाफोराव बेबायदि बायदिसिना खानो इफोरखौ एसो होनबानो
लांदां
औ गावारि फाहामथायनि थाखाय जोंना सुबुं मुलिखौ जोङो गावबा गावनो मिथिगानिफ्रायनो मोनखायो माखासे ना जेरै नों दहाय
समा बारबाय माथो?
बारबाय बारनायाथ' बारबाय ओंखायनो आं ससे बुं औ औ दे नेक्स्टआव फोरमायना फोरमायलायनो हसिगोन ना?
औ औ दे।